खोनादोंना ओ- ओ- दायो मा खाल-ओ दायो मा खालामबाय दं?
औ नों थां नै एसे ओ-जिरायनानै । दङ नों
सम होमबा मेन टपिकआव फैनोसै होमब ना?
औ औ जागोन।
दा आं माने लामा दालांनि । सायाव लायरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ लायराय जागोन। औ औ रायरायजागोन।
हेल'।
औ औ रार राइस ज्लाय जागोन रायलाय लाइ राज्लाय जागोन।
आं नोंसिनि गामि एबा एरियानि एरियायाव सोंगोरसै जेनेबा लामा
औ औ औ। बुंनो थाङोबाथ' माने । जोंनि गामि एरिया । बा माने खाथि खाला ओनसोलनि लामाफोराव जोंनियाबा दायो एसे जौगानाय जाहैबाय आरो लामा दालांफोरा माने। सिगांनि बायदिबा। औवानि बा टपटानि बेफोरनि नंला आरो दायोहाय माने सिमिटजों बानायनाय बा रडजों बानायनाय बेफोरबायदि माने जाबाय आरो जोंनिथिंहाय
उम उम
औ औ ओमफ्राय जेनेबा दायो माने जोंनि हान्था मेलानि थाखाय बा जोंनि थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय माने एसे गोरलै जानानै फैबाय आरो माने सिगाङावथ' जेनेबा ओ ओ दालां फोरा औवानि बा जेनेबा ओ दंफांनि बानायनायफोर बाथ' जेनेबा दैबाना एसे दैबाना फैबानो माने बुखारलाङा मोन होमबा आरो औ आरो जेनेबा दाथ आरो दैज्लां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरावथ जेनेबा जोबोद माने खस्थफोरखौ मोनोमोन नङा होमबा
औ औ मोनोमोन मोनोमोन
औ औ नाथा नाथाय दायो माने बेफोरबायदि माने उसुबिदाफोरा माने बिसि जाला आरो जोंनि ओनसोलावहाय
उम उम
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन दा जोंनिसिमबो बिदिनो जाबाय नोंसिनियाव जेरै एसे जेनेबा डेभलाप जाबाय जेनेबा लामा दालाङाबो जाबोबाय दा जोंनिसिंबो बिदिनो जाबाय सिगां समाव गैयामोन जेनेबा दालां गैयामोन जेनेबा औवानि दालां बानायनानै जों थाबायनांगौ जायोमोन लामायाबो जों लामा लामा होनोब अब्ला लामायाबो हाब्रु दै थायोमोन हान्थामेला थांनाय थांनाय फैनायाव एसे पब्लेम जायोमोन दा माने दा एसे जेनेबा सोलायबाय आरो दा माने ओ आमा जेनेबा गामिनि लामा हाबनाया जाहैबाय सिंरिबोल गारबाय जेनेबा ससे फाखा ससे बिदिनो सिंरिबोल गारनाय जाबाय आरो दा
औ औ औ औ
गासिबो जाजोबबाय सिं समावथ गैयामोन औवानि दालां हागौमोन दंफांनि दाल थाम दा बेफोरबायदि दालां हौवाफोर दालां जायगायाव गासिबो दा दालां मोजां जाजोब्बाय आरो
ओ औ औ औ खोनादों नोंथां
दा माने माने ओरै लामा जि जेनेबा लामाफ्राबो ससे जेनेबा फाखा ससे सिंरिबोल गारनाय माने आं सानो आरोखि ना खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ सिंरिबोल गारनायफ्राव गासिबो फाक्का जाजोबोबा मोजां मोनगौमोन आरो ना? माने जोंनो डेभेलपनिफ्राय डेभेलपखौ नांगौ नालाय
औ औ औ औ नंगौ।
नों-नोंथांमोननिसिमबो दंबावो नामा दाबो?
औ माने जोंनिथिंथ' बेबायदि ओ माने ससे पाका बा माने ससे अन थाइनि बा बालानि बेबायदि आ जोंनिथिं ओनसोलावहाय गैला आरोना एसे खमायबाय माने।
होम होम।
जोंनि माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि बा जोंनि एरियावहाय माने दायो ओ सिसि ब्लकजों माने बानायजानाय मान लामाखौ माने जोंङो थाबायो आरो ना।
उम उम।
औ औ माने बेफोरबायदि माने ओ बा द ओ लामाया माने ए-एसे माने अखा हाबानो बा दैज्लां बोथोराव एसे हाब्रु जानाय माने बेफोरबायदिया जोंनि माने जायगायावहाय माने गैला आरोना बुंनो थाङोबा। माने एसे जौगानाया जाबाय आरो औ सोलाय माने सिगाङाव ङावथ' माने जोबोर माने खस्थ' जायोमोन ना एसे जे अखा हायोबानो हाब्रु जानानैहाय फराय सालियाव थांनो हाया बा बाजाराव हांनो हाया बेबायदि जायोमोन ना लाय उम दायो माने बे बेफोरबायदिनिफ्राय एसे माने बारग'नो हादों आरो माने एसे से माने राहा लामाफोर खौ माने मोनबाय आरो मोजांखौ माने हेफाजाबखौ मोनबाय आरो।
औ औ।
औ औ औ।
दा माने जोंनिसिमबो बिदिनो सिगांनि समाव जोबोद गाज्रि मोनदो थायोमोन हाखर हाला दा सोलायबाय सोलाय सोलायबायानो होनजाबाय सिंग्रिबोबाय नालाय एसे सोलायबाय जेनेबा सिगांनि। ओमफ्राय एसे मर्दानाव फैबाय आरो। सोलायनाया फैबाय। दामाने सिंग्रि गारालासिनो दाइरेक्ट। फाखा हो-हो-होजोबोबा मोजांसिनाय जायो आरो जों आं सानो दा मोजां जांसिन जायो माने डेभेलापनिफ्राय डाबल डेभेलाप-डेभेलापनिफ्राय डेभेलाप थांबा थानो लुुबैयो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ ओम।
दा नोंथांमोननिसिमथ' गासै फ्राथ' जाजोबखाबाय जेबो माबा गैथ'थ'ला जेनेबा औवानि दालां माबानि दंफांनि दालांथ' गै
ओहो ओहो ओहो ओहो औ औ जाजोब्बाय जाजोबनायालाय नोंथां माने ओ- मा ने ओ- आगोलावथ' जेनेबा ओ- खस्थ' जायोमोन नालाय दायो बा जेबो बेफोरबायदिनो खस्थ' गैला आरोना औ। थांनियावलाय माने दायो औवानि दालां बा ओ- दंफांजों बानायनाय दालांफोरालाय दोंना गैला?
दा दंनाया अंमोन जेनेबा एसे। से सिगां समाव एसे दंमोन आरो। दा दंबावो दा माखासे जेनेबा औवानि दालां गोनाङाव लुगासिनो दङ फैगासि नो दं लुफैगासिनो दं दा माने । आ गोद बिराद गाज्रि जायोमोन आरो हान्था मेला जेनेबा दैज्लां बोथोर अखा हायोब्ला दै बाना जायोब्ला औवानि जालां साया बुखारलाङो बेफोरखौ नायनानै जेनेबा बेफोरखौ नायनानै । बेनो दालांखौ मोजां बानायफैनांगौ आरोना। दा जेनेबा नों अखा जेनेब जेनेबा नों दै बाना जानानै बुखारलाङोबा अबे लामाजों थाबायनो अबे लामाजों हान हान्था मेला खालामनो बेफोरबायदि जायोना दा सोलायगासिन खुनु जोंनिसिमबो दा जागासि
ओम ओम आरो ओ - आरो लोगोसे । ए दालां जेनेबा औवानि दालांफोरा जेनेबा दै दैफोरजों बा दैबानाजों बुखारलांबोला जेनेबा बेखौ जोङो बानायफिननायावबो जोबोद गोब्राब । जायो नङा होमबा माने गोबाव सम लायोबा। औ आरो खायनो माने गले गले बा बे मोनसे खामानिखौनो गले गले मावनाय बेफोरबायदि जाना फैयो आरो जोंनियाव हाय माने मोनसे हाबा फोरखौ मावनो गोनां थाब्लाबो माने सोलाबस्लाबा बा बेयाव बेखौ मावनांगौ बेबायदि जाना फैयोना नों थां नंगौना नङा?
गौ नंगौ।
औ औ औ।
जेनेबा नोङो दि अ अ बुं बुंदे।
औ औ औ। औ खोनादों नोंथां खोनादों औ। बेनिखायनो माने जोंनि ओनसोलाव औ औ खोनादों नों थां खोनादों बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव माने औ बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव माने दालांफोरा थानांगौ आरो ने। मोजां मोजां दालां बा मोजां मो जां लामा बेफोरो माने जानांसिगौ आरो। दायो आथिखालनि मु गायावहाय।
ओम।
औ।
नों औवानि दालां होनोब्ला औवानि दालां दैजों बुखारलाङोब्ला बे दैया रानांगौमानि जों बानायनो मोनखाया हाखाया।
औ औ।
मोरै बानायनो जेनेबा बे दैज्लां समखौ जोङो ओरैनो गोजान जेनेबा नोङो सर्ट काट लामा जेनेबा बारस'नाय लामा बे औवा दालांजों बारस'नांगौ जायोमोन। जा गो जेनेबा जोङो सब्बिस किल'मिटार जेनेबा बिस किल'मिटार जोङो गिदिंनांगौ जायो। थांब्रब फैब्रब जों हा हाया जायो। ओरै जुदि बेफोरबादि जेनेबा स्कुल स्कुलफ्राव थांनाय होन कलेजफ्राव थांनाय होन ओंगोर गाज्रि जायो आरो।
औ औ। जायो जायो जायो औ।
जोंनि सि जोंबो जेनेबा थाबैनो बेफोरबादि दालां थायोब्ला औवानि दालां थायोबा होफैनांगौ एबा बानायनांगौ बानाय थारनांसिगौ माने सोलायथारनांसिगौ आरो
औ औ नंगौ नंगौ माने उम उम उम आरो ओ जेनेबा दैब- दैफोराथ' दैबानाहारि फैबोला थ जेनेबा दैयाथ' राननो था खाय माने गोबौ लाय बे नङा होमबा ओ गिदिर दैसा बाथ जेनेबा गोब बाव लायो आरो आरो जेनेबा गिदिर दैफोरखौथ' जोङो बारनानै थांनो हाया नङा होमबा
औ औ औ हाया
बिदिनो बारनानैहाय औ फरायसालिफोरावबा जोङो थांनो हाया जेनेबा बिदिनो आरो जोंनि फरायनायफोराबो एसे माने साननै सानथाम बिदि बन्द जायो आरो दलां गैयाब बा माने बेफोरबायदि दालांफोरखौ दैफोरा बुखारनानै लांबोला नङा होमबा
औ नोंगौ नोंगौ
औ औ बिनिखायनो माने ओइबे ओ जेब जाइफ जे जे जायगाफोराव माने दायो ओ माने बेफोरबायदि दालां मोजां बेफोर गैया बेफोरखौ माने बनायनां आरो माने सुबिदाफोरखौ होनांगौ आरो
औ सोलायथार नांसिगौ जोंहा
औ औ नंगौ औ नोंगौ
अ दानि सो सो औ
औ दे बुं
माने जेनेबा सर्ट कात नोङो लामाजों हानथियोबा फरायसाफोरा मोजां मोनो जेनेबा नों गिदिंलाङोबा जेनेबा गिदिंनानै बिस किल'मिटार पसिस किल'मिटार थांनांगौ बे स्कुलखौनो होसोनांगौ जेनेबा सर्टकाट लामाया बे दालाङा दैजों बुखारबाय ओमबाय बे खौनो जों गि दिंलांनांगौ बे समाव गथ'फ्रा एसे बायो। बायो जेनेबा साननैसो बन्द' जानानै जेनेबा, नों बेजों थांनो हाया बैजों गोजान आं थाङा आं थाङा बेफोरबायदि जायो आरो ओंखायनो
औ औ नंगौ नंगौ
माने दा दालांफ्रा सफैनांसिगौ बानायनांसिगौ जोंनि, दा बे समाव लाबोनांसिगौ बानायनांसिगौ आरो।
औ औ औ दे बिदिबालाय नों थां जोंहा समाबो जानानै फैबाय माला बा मोजां रायलायसिगोन नोंथां औ औ।